अ हेल नोंथां मा खालामदो?
नोंलाय?
अ आंबो दोङो ओरैनो जिरायनानै । ओ नोंथांङा ओरैनो दङब्ला नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव बो सावरायलायनो होननानै फन खालामनाय दोंमोन आं नोंथांखो नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा आंनो
अ अ हायो दाथ बिजि गैयथ आ आं ङो
औ माने आं नोंथांनियाव सोंनो सान्दों जे ओ गोदनि समाव बर' गामिनि हालोद फोरा माबायदि आरो दानि मुगानि बर'गामिनि हालोदफोरा माबायदि बेफोरनि बागै एसे सो बाथ्रा मि थिनो लुगैना नोंथांनियाव सोंनो सान्दोंमोन आरो। दा नोंथांङा हायोब्ला अननानै आंनो बेफोर गोदोनि समाव माबायदिमोन दानि समाव माबाय दिमोन बर' गामिनि हालोदफोरा बेफोरखो
अम अम औ औ ओ आं ट्राय खामनि जेनेबा बांद्रायथ बिदि मिथिजोबा आंबो जेनेबा थेवबाबो ट्राय खामनोसै आरो आंङो आं मिथिनायखिनिखौ माने ओ आगोलथ जेनेबा बर'गामि दानि आगोलनि बर'गामिदो दानि बर'गामिदो बिराद माने फाराग नुनो मोनो आरो आगोल बर'फोरा एकदम माने हाजो-हाजो जायगा ओमफ्राय आरो बिदि दैमा-दैमा जायगाफोरावसो माने दैमा जिं फोरावसो गामिखो खुंनाय नुयोमोन आरो। ओमफ्राय आरो ओं माने दैमा आरो हाजो माबायाव थानायनि जाहोनानो जाहैबाय जेनेबा दैमानिफ्राय ना-ना गुरनानै जेनेबा ना सारनानै जानो जेने बा माने आगोलथ आरो बिदि जेबो राहा लामा गैयामोन नालाय माबा जानानै थांना थानो थाखाय ओमफ्राय बिदिनो ना दैमानिफ्राय नाफोर मोनोमोन आरो दैफोरखौबो इनिफ्रायनो लायोमोन ओंखायनो माने बांसिन माने मिथिंगानिफ्राय लायोमोन नालाय जानाय लोंनायानो जा गाननाय जो मनायानो जा ओंखायनो माने दैमा जिंफोराव बा हाजो साइदफोरावसो बांसिन न लुनायखौ जेनेबा गामि गायसननायखौ नुयोमोन आरो बर'फोरफोरखो ओमफ्राय बिदिनो आगोल जेनेबा न लुनायनि माबायाबो माहोनो इखौ खान्थिफोरा माने बेलेगमोन आरो जेनेबा आगोल गामियाव थानायफोरा थोरिनि न लुयोमोन दैमायाव जि मोनो थोरि बेजों लुयोमोन आरो जेनेबा ओमफ्राय थोरि औवा इफोरदो लुयोमोन। ओमफ्राय आरो बिदिनो लासै-लासै माहोनो इखो माबा एसे माबा जाबोबाय आरो दाथ आरो बिराद देब्लब जाबोबाय नालाय बांसिन थिंनि लुग्रा जाबाय आरो माने गेजेर ससेयाव थिं लुनानै ओमफ्राय लासै-लासै दाथ आरो बिराद सब पाका बा बिलदिं जाजोबबाय ओमफ्राय आरो लामाफोराबो आगोलथ माबामोन नालाय हानि बा बिदिनो जंगल थंगल थायोमोन दानिया माने स्रां जाजोबबाय सब बिफां लायफांखौ नुनो मोनला माने न' बानाय-बानाय सब दानफायजोबबाय ओमफ्राय पाका न'लुजो जोबबाय लामाफोराबो सब फाका जाजोबबाय बिदिनो माने बुहुद सोलायनाय नुयो आरो। दानिया आरो गामिफ्राव थाला मानसि फ्रा गासिबो टाउनाव फैजोबबाय फराय फरायबाय माने सोलोंथाइ लाबाय नालाय एसे मदार्न जाजोब्बाय मानसि फोरा ओंखायनो गामियाव थानो बाग्रा जाबाय बयबो माने टाउन टाउनाव थानो लुगैयो इदिनो गामिखौ गारनानै बांसिन टाउनाव थाफैनायखौ नुनो मोनो आरो गामियाव बारा थानायखौ नुनो मोना दानिया ओमफ्राय आगोलथ' बिराद आबाद मावनानै जायोमोन नालाय ओ बिदिनो माबादो मोसौजों हालेववोमोन ओमफ्राय दानियाथ' आरो मोसौबो नुनो मोनला बांद्राय बिदिनो बहुद खम आरो मोसौजों हालेवनाय नुआनो बांसिनानो जोंनिथिंथ' नुलानो एखदम मानेे टेक ट्रेक थरजो माबायो हेवो ओमफफ्राय आरो माइ गायनायाबोथ' आगोल मालाय मानसिफोरासो गायोमोन नालाय दानियाथ' मेसिनजोंसो गायग्रा जाबाय बिदिनो माने बुहुद सोलायनाय नुनो मोनदों आरो ओमफ्राय ओ नोंथाङा मा मा सोलायनाय नुनो मोनदों जेनेबा बुंनो हागोन नामा एसे?
सोलायनायाथ' गोदोनि समाव आरो दानि मुगानि गेजेराव नायोब्ला गोबां सोलायनाय नुनो मोनो। जोंहा गिबियाव गोदोनि समाव बर' गामिफोराव बेफोरबाददि नोंथाङा जेरै- बुंदोंमोन बेफोरबादिनो सोलियोमोन ओ जेरै- गोदोनि समाव बर' गामिफोराव लामा सामानि हान्था मेलानि राहाया बारा मोजां नङामोन।
द
बियो मोनसे गुबै जेंना गोदोनि गोजाम मुगानि बर' गामिनि लामा सामानि हानथ थामेलानि जेंना सोलोंथाइनि जेंना बेफोर बायदि जेंनानि गेजेरजों
ओ
फोरा गोदो सोलिबोदोंमोन आरो दा जोंहा गोदान मुगायाव बा दानि समाव नायोब्ला गोबां बर' गामिफोरानो जौगाखांबोबाय लामा सामा हान्थिनाय आरिनि बेलायाव गोबां जौगाबोबाय मोजां आरो न' बां लुनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला गोदोनि जेरै- नोंथाङा बुंदोंमोन गोदोनि समाव जों दा न' लुनायफोरा थोरि वा आरिजों हानि न' लुनानै थायोमोन। नाथाय दाथ' जोंनिया थिंनि न' लुनाय नुनो मोनखायो जेरावबो थिंनि अनगायैबो जोंहा फाक्का इथ था आरिजों बानायनाय न' नुनो मोनो। गोबां सोलायनाय फैबाय आरो आबाद मावनायनि बेलायावबो जों ओ बर गामिफ्राव गोदो जोंहा नांगोल एबा मोस सौ हालिसे बेफोरखो हालेवनानै माइ गायोमोन दा जोंहा गोदान मु गा सफैनाय लोगो लोगो गोबां
औ
मिसिनफोर ओंखारबाय दा बेफोरनि गेजेराव ट्रेक्ट टर आरि बेफोरनि गेजेरजोंनो हालेवनानै माइ गायनाय जायो।
औ
गानि बर' गामि माइ गायनाय मानायफोराथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे बर' हारिनि बर' गामिफोरनि मोनसे आरिमु आसार खान्थि बायदि आरोना दा बे आर रिमु आसार खान्थिफोरा थ एसेबां माने गोदोनि समाव जेरै दंमोन दासिमबो बिदिनो दंबाय बिदि मोनो आं आरिमु आसार खान्थिनि बेलायाव। बर' गामिफोराव दा नोंसिनि बर' गामिफोराव बे फोर आसार खान्थिनि अनगायैबो माबाफोर बर' सुबुंफोरा थांना थानाय नि गेजेरजों माबाफोर बिदिनो हाबाफोर मावलाङोबा मायो नामा बा जिब जुनार आरि फिसिनायनि अनगायै माबाफोर बिदिनो राहा लामा आज
अ अ औ आदसा। अ इदिनो दङ जोंनियावबो जेनोबा ओ अमा बा बोरमा मोसौ फिनायनि अनगायैबो बुहुद खामानि दङ जेनेबा दानि मानसिफोरखौ जोंनि गामियाव मावनाय नुयो। ओ इदिनो बिजनेस मावो जेनेबा ओम हिनजावफोरा दखना बेपार होनायखौ नुनो मोनो, सा दखान बा हटेलफोरखो होनायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय आरो हौवाफोराबो इदिनो अमा बेफार खालामनायखो नुनो मोनो, अमा दानो जे ओमफाय
औ।
ओं इनिफ्राय इदिनो दङ माबा माबि बिजनेस दोंसोयो इदिनो फिसा फेनला बुंजोबनो हाया जेनोबा
औ।
नोंसोर-नोंसोरनिथिं मा मा जेनेबा माबा नुनो मोनो बिजनेस जानो जा जेनेबा माबायदि गामियाव जेनेबा माबायदि बिजनेस मावो नोंसोरनि गामियाव?
जोंनि गामियाव बुंनो थाङोबा फ्रायानो जों ओ जोंनि गामिनि बर' आइजो माहारिफोरा
उम उम।
बिदिनो न'खर खुङो। दा बे सि दानाय खौनो बांसिनै जोंनिया न'खर खुंनायनि मोनसे फालांगि महरै बाहायनाय जायो आरो
दा ओ दासिमबो नोंसोरनिथि जि दा जि दानो जि दायो नामा? माने इन्दि जि दानानै माबा खालामो फानोबा बिजनेस टाइबनि
गामियाव फ्राय न'खरानो बारा गैया थेवबो फ्राय गासैबो न'खरावनो मोनफा मोनफा हिसानसालि
अ दाथ' इदि नुनो मोनलानो बिदि जोंनि गामियाव थ' गैयानो बुहुद खम
औ
ओम
जायगा लायै जायगा माने गोदोनि मुगायाव जोंहा गोबां जि दायोमोन दाबो जोंहा गोदान गोदान मुगा सफ नाय लोगो लोगो बहाबा बहाबा खायफा जायगायाव जोंहा जि दानाय फोरखौ नुनो मोनला। आरो बहाबा खायफा जायगायाव दासिमबो जि दानानै नखर खुंबोनाय इजोंनो गासै नखर सोलिबोनाय बेफोरखौ नुनो मोनो। आरो बेफोरखोनो जि दानायनि अनगायैबो
औ
गोबां माखासे दाउ अमा फिसिनानै नखर सालायबोनाय बेफोरखो नुनो मोननाय जायो आरो दासिमबो।
औ औ जि दानाय जि दानानैथ आगोलथ' बिराद जि जायोमोन आगोलनि माने बर' आइजोफोरा खिन्थु माने दा बहुद खम जाबाय आरोना माने गासिबो थ दानिया माने सोलोंथाइ मोनजोब्बाय जेनेबा बयबो खामानि गावबा गाव खामानियाव मुखुब जाबाय ओंखायनो माने टाइम मोना नालाय जि दानायखो बिराद माने टाइम होनो हाला आरो नङाबाथ आगोल जि दानायजोंनो थायोमोन आगोलथ जेबो खामानि गैयामोन नालाय बिदिनो संनाय जानाय बिदि न'खरखो नायनायलमोन ओंखायनो माने दसे जिरायनाय समाव बा टाइम मोननाय समावनो बिदि दायोमोन खिन्थु दानिया माने टाइमखौनो मोनला नालाय म गांसे दखना दानो थाखाय जेनेबा मान साननै सानथाम नांगोना ओंखायनो दानिया बाय बायनानैसो गाननाय बांसिन नुयो आरो बायनायाथ इजिलि मोनो। देनबाद माला नांगो दानो दसेनो नांब्रब गोबानो मोनो नालाय ओंखायनो माने दानायनिसाय मानसिफ्रा बांसिन बायनानै गाननायखौ प्रिफेयार खालामो आरो दानि जुगाव आरो माने माने बहुद सोलायनाय नुनो मोनो आरो। दानिबायदि जुगाव
मोजाङानो ओ बुंदों नाङाबो दानि जुगाव माने ओहोम गोदान मुगा सफैनाय लोगो लोगो मानसिफोरा सोलोंथाइनि फारसे बांसिन गियान मोननानै समखौ माबेयाव बाहायोब्ला मोजांसिन जागोन बे साननानै गोदान गोदान सि जोम दिहुनन्नाय जायो जोंहा गोदान मुगानि गोदान दारिमिनारिफोरनि गेजेरजों। दा बेफोरखौ गाननानै ओहोम जोंहा बर गामिफोराव सोलिबोबाय दं। दा बेखिनियानो जोंहा समाबो जाबाय नोंथाङा जि बर गामिफोरनि हालोदा माफोरबायदि गोदोनि समाव आरो दानि समाव बेफोरखो जाखिनि बुंथिना होबाय बिनि थाखाय नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय।
अ अ नोंथांन नोंथांनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय
बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय औ दे गोजोननाय थाबाय ।